औ नोंथां
आयदानि सायाव रायलाय सावरायजागोन नामा?
औ सावरायजागोन नोंथां
अ बैसागु फोरबोखौ माबोरै फालिनाय जायो।
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोलोखौ माबोरै फालिनाय जायो होनबा ओम गिबियावनो जोंना बैसागु दाननि से खालारनि आगोलाव सानसे सिगांखो जोंना मोसौनि बैसागु होनना फालिनाय जायो। बेनि उनाव बैसागुनि से खालारखो मानसिनि बैसागु होनना फालिनाय जायो बेनि उनाव ङ बैसागुखौ जोंना नै खालारनि फ्राय ओ स्नि खालारालासिम ओ मागिनाय जायो मोसानो थांनाय जायो आरो ना आगोलो बैसागु फर्बोखौ से दानखौनो फालियोमोन होनना खोनानो मोनदों आरो नुदोंबो मानो होनो ब्ला आगोलो से दानखौ माबोरै खुङोमोन होनोब्ला आगोलो गुबुन गुबुन मुं होना खुङोमोननो ओ मोसौनि बैसागु सैमानि बै सागु मानसिनि बैसागु अमानि बैसागु बेफोरबायदि मुं होनानै बैसागु फोरबोखौ फालियोमोननो नाथाय दाबायदियाव दा बायदिनि जुगाव बेफोरबायदिखौ नुनो बा खोनानो बा ओ खुंनो थांलिया ओ दाबायदियाव नुनो मोनो जे मोसौनि बैसागु मानसिनि बैसागु बे मोनैखौल नुनो मोनो ओ जेरै मोसौनि बैसागु होनोब्ला मोसौनि बैसागुखालि मोसौखौ जोंना ओं फुङावनो गलियावनो ओ ओं गोबां बुस्थु जेरै ओ फान्थाव लाव थाराय बेफोरबायदि ओ दिग्लि गुटि ओ हालदै बेफोरबायदि होनानै बेखौ सार हो आरो सारनानै ओ थारायजों मोसौखौ बुनानै ओ बिनि उनाव ओ साराय बा खान्थानि गोसोम हांगारखौ ओ मोनथाम औवानि ओ थुखुरा दाननानै बेजों फथा फोनो आरो मोसौखौ फथाब फोननानै उम गुलिनिफ्राय लाना थांनानै बा ओ हां अ हा फुख्रि बा सेरनि दैसा दैमाफोराव बेखौ ओ थुखैनानै फोथाराव होना फैनाय जायो। होनना बैनानै ओ बेनि ने बेनि उनाव से खालार खालि मानसिनि बैसागु बुङो बेखौ बे मानसिनि बैसागु खालि मानसि ओ जोङो ओ गोदोरा जों उन्दैनो उम जोङो उन्दैखौ ओ खनमान होयो बा बोर होयो मान होयो आरो गुन उन्दैया गेदेरखौ ओ सिबियो बा ओ जों जेरै दा जों आबै-आबौ खौ खुलुमो बोर लायो ओ ननि आइ बाबाखौ खुलुमो बोर लायो जोंनो गदेरफोरा आइ बाबाया आबै-आबौआ जोंनो बोर होयो जों लायो बेफोरबायदिनो से खालारखौ बारहोहरो बिनि उनाव से खालारनि उनाव जोंना नै खालारनिफाय गासैबो नखरनि बा गामिनि ओनसोलनि गासैबो ज जानानै जोंना ओ नखर-नखर गामिनि ओनसोलनि नखर-नखर बा जोंनि गामि खाथिनि ओ सेरनिनो गुबुन दाबसे गामिफोराव बा ओ बेलेग गामिफोरावबो जोङो गासैबो जों गामिनि गथ गथाय आदा बाजै आयं आदै आ गासैबो ज जानानै जोङो। बे नै खालारनिफ्राय मोसानो थाङो बा मागिनो थाङो बैसागुआव ओ जेरै जोङो ओ खायसे दामग्रा आगजु लानानै जेखौ बुङो खाम बा सिफुं सेरजा ज'था गंगोना ओ थरखा बेफोरबायदि लानानै जोङो गामिनि गासैबो ज जानानै जोङो मागिनो थाङो बिनि उनाव जोङो नै खालारनिफ्राय मागिनानै जोङो स्नि खालारालासिनो जोङो मोसायो बा रंजायो गासै सैबो ज जानानै बेफोरबायदिनो मागिखांनानै जे जों स्नि खालाराव फोजोबो बेनि उनाव जोंनि ओनसोलाव ओ बैसागुनि ओ बैसागु दाना जोबनो जोबैनि गेजेराव जोंना ओ सानसे बा सानसे खालारखौ थि खालामना लायो बेयाव जोंना गामियाव रायजोआव बा थानायाव जोंना जोंनि ओनसोलाव गारजा फुजा होननाय मोनसे दङो बे गारजा फुजाखौ ओ जोंनि गामिनि ओनसोलनि थानाव होनाय जायो बेयावबो गासैबो ओनसोलनि गथ गथाय आदा बाजै गासैबो ज' जानानै जोङो ओ बेयाव गासैबो ज' जायो बे गार्जा फुजायाव ओ बिनि उनाव जोङो बे फुजाया थांनायनि उनाव ओ जि जोङो नै खालारनिफ्राय मागिनानै स्नि खालारालासिम मागिनाय बेयाव मोननाय जा एसे एनै हरो बे मागिनो थांनायाव माइरं बा फैसा बेफोरबायादि हरनायखौ जोंना बेसे बैसागु जोबनोसैयाव ओ बैसागु लास खालारनि ओ जोबथि खालारनि आगोलावनो बेखौ जोंना गासैबो ज बोथिसे ओंखाम जालायो बिनि उनाव दाबायदि जुखो बैस जुगनि बैसागु दानखौ माबायदि बारलाङो होनबा बेफोरबायदि बारलाङो आरो दाना। ओ गामियावनो बा जोंनि ओनसोलावनो मोनसे माबा लाखियो हारिमु आयदा लाखियो बे हारिमु आयदायाव जेरै जों गथ'फोरखौ मेलेम सोलायनायनि ओ उम बादायलायनाय बेफोरबायदि लानो हायो जेरै जों सावगारि एरनाय बा खन्थाइ आवरायनाय बेफोरबायदि लानानै खारनाय बारनाय बेफोरबायदि खेला बादायलायनाय होनानै ओ जोङो ओ मोनसे माबा खुंनाय जायो आरो हारिमु आयदा बिनि उनाव जोङो जोबनोसैयाव जोङो दाना गोदान मुगा जाबाय नङा होनब्ला नोंथां बेयाव जोङो ओ गोबां ओनसोलावबो नुनो थांदों आरो बेफोरबायदिनो जोंनि ओन सोलावबो जेरै ओ बे बैसागु बिदाय होनायाव बा गुबुन ओ रोजाबग्रा बा दामगिरि बेफोरबायदि जोङो एसे मुंदांखा रोजाबग्रा दामगिरि बेफोरबायदि लाबनानै ओ मोसानानै रं जानानै बेफोरबायदिनो जोंनि ओनसोलाव बैसागु दानखौ बैसागु फोरबोखौ बेफोरबायदि बिदाय होयो आरो नोंथाङा नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि बिदाय होनायखौ बा माबायदिफोर बैसागु फोरबोखौ फालियो नोंथाङा एसे फोरमायना होदो।
ओं। बिदिनो फालिनाय जायो ओ गिबियावनो बैसागुनि से खालारनि सिगांखालि जों गिबियावनो मोखौखौ ओ मोखौ फोरबो फालिनाय जायो। बे मोखौ फोरबो फालिनायाव जोङो मोखौखौ गिबियावनो दैखराव लांनानै लाव फान्थाव हालदै ओ दिग्लिथि बिलाइ बिदि ज' लानानै जोङो ओ मोखौखौ दैखराव थु खुइनो लाङो। थुखैनायनि उनाव जोङो बिथांमोननि बिखुङाव ओ थाव फोननानै होनाय जायो थाव फोननाय होनायनि उनाव जोङो जोंजों बिथांमोननि बिखुङाव ओ हांगार फोननाय जायो हांगार फोननायनि उनाव बिथांमोनखौ जोङो ओ एसे एसे माइ जाहोयो। बेनि उनाव ओ बैसाग गोनि से फोरबोखाालि जोङो गासैबो गिबियावनो गोदो गो आबै आबौ बिमा बिफा आदा बाजै गासैखौबो गासैखौबो गिबियावनो मान बावो मान बावनायनि उनाव ओ बिनि अखानायनिफ्राय जोङो बैसागु फोरबो फालिनो थाखाय गासैबो गथ' गथाइ सेंग्रा सिख्ला आबै आबौ गासैबो ज' जानानै बैसागु मोसानो ओंखारो। बैसागो मोसानो अंखारनायाव जोङो गोमो गाब नि ओ बिदन गोज्जा गाबनि रेगे रेगां गाननानै जोङो बैसागुआव फोरबोखौ गोजोनै दैदेनहरो। बिनि उनाव जोङो ओ स्नि खालाराव लासै जों बिदिनो रंजा बाजा हेगारनायनि उनाव जोंनि गामिनि ओनसोलनि थानसालियाव मोनसे फोरबो जायो। बे फोरबोखौ जोङो जेने गासै अनसलनि ओ ओ दैदेनगिरिफोरखौ गासैखौबो लानानै फोरबोखौ मोजाङै मोजाङै दैदेनहरनाय जायो। दैदेनहरनाय उनाव बैसागु फोरबो फालिनायाव जि जोजोंङो रां मोनो एखौ गासैबो जेनोबा जेबो ज' जानानै जोंङो ओ गासैबो रंजा खुसि रसं बैसागुखौबो जोंनि दैदेनहरनो थाखाय एसे एनै मोननाय रांजों जोंङो एसे ज' जानानै दसे सम ओंखाम जालायो।
नोंथांमोननि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मागिनो थांनायाव आइजोफोरखौ गोबांङै ओ मा गाबनि बा मा रंनि लांगा बा दखनाखौ गाननानै थांनाय खौ गोबां नुनो मोनो नोंथां।
औ नोंथां गोमो गाबनि बिदन ओ रगे-रेगां फास्रा लानानै गासैबो देलायनानै ओंखारलांङो बैसागुखौ फोरबोखौ मोजांङै फालिनानै मोजां दैदेनलांनो थाखाय। नोंथांमोननि जा मा गाब नि ओ गान दखना गाननानै बा लानानै फास्रा लानानै बैसागु फोरबोखौ रंजानो बाजानो ओंखारलांङो।
अ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बैसागु फोरबोखौ मागिनो थांनायाव आइजोफोरा गाननाय ओ गुबै लांगा बा दखनानि गाबानो जाहैबाय गोमो आरो बे फास्राखौ लाहैयो जेरै आरनाइ फास्रा आरो गोदोनायाव लायो रेगे-रेगां ओ जानजियाव खायो आरनाइ बेयाव थायो हाजो आगर ओ गोदजा गोथां बेफोरबायदि गाबनि लानानै थांनायखौ गोबां नुयो आरो नोंथां।
औ नोथां बिदिनो बेैसागु फोर
अ अ अ नोंथां दिनैनि आयदाखौ होमबा बेखिनियावनो फोजोबनोसै।
बेनोथ'नोंथां जों ओ सावरायनानै आं बोर गोजोन मोनबाय।
औ औ गोजोननाय जाबाय नोंथां।
अ नोंथां।